औ खोनादों नोंथांङा।
औ खोनादों नोंथां।
औ औ दानिया दिनै जोङो बर'फोरनि माखासे फोरबोनि बागै सावरायनोसै नङा होमबा
औ औ।
औ ओ आङो गिबियावनो मोनथाम फोरबोनि मुं लाबोनो सानदों दा बेनि उनाव नोंथाङा बिनि बागै बुंबानो जाबाय ओ गिबियावनो जोंनि बर'नि बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबोआनो जाबाय बैसागु फोरबो नङा होमबा? ओ बिनि उनाव नैथिया जाबाय मागो फोरबो आरो थामथिया खाथि गासा फोरबो। ओ दानिया नोंथाङा बैसागो फोरबोनि फंनैसो आंनो फोरमायनो खोन्था दे
ओ ओ बैसागुखौथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ जोंनि आबै आबौनिफ्रायनो ओ फालिबोनाय। ओ जों मिथिस'हायै ओ खौ बैसागनि ओ से अक्ट' फट'खालि जोङो बेखौ ओ बिनिफ्राय जुरिनानै जोङो ओ सपता खांसे हालागै जोङो बेखौ फालियो। ओ जोङो बेयाव बेवहाय जोंनि ओ बर' हारिनि गाननाय दख'ना गामसा। आर'नाइ। आरो आखाइजों बानायनाय माखासे आगजुफोर बेफोरखौ लानानै ओ जोंङो बैसागुखौ ओ फालियो। बेजों लोगोसे ओ सानसे सिगां संक्रान्ति जे बोसोरा ओ जोबथा सानसे बेखौहाय ओ जोंङो बेखौ गोखा गोखै जों मोन से जानानै जोंङो बेखौ बिदाय होयो। बेनिफ्राय सेथि सान जेन'बा बैसागु बेखौ ओ जोंङो बयबो-बय बर'नि न'खरफोराव जोंङो बेखौ फालिनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ नोंगौ नोंथां ओ दा जोंनि बे बैसागो फोर्बोआनो जोंनि बयनिख्रुइबो देरसिन फोर्बो जाहैबाय नालाय दा जोंङो बय बो बै समाव बयनिबो गोसोआ रंजाखांनाय मोनो आरो। दा आथिखालाव आङो‌ बेयोे फोर्बो फालिनायनि बागै फंनैसो बुंनो सानदों। ओ गोदोनि समाव जोंङो बे फोरबोखौ बांसिनै जोंङो न'खरफ्रो-न'खरफोराव जों खुंबोनायखौ नुदोंमोन आरो। दानि बिनि उनाव फैयो फैयो आथिखालाव जोंङो ओ मोनसे फोथाराव ज' खौसेयै जोंङो खुंफुनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै ओ बैसां न'नि गेजेरजों माखासे ओ फग्रामफोर खुंफुंनायखौ जों नुनो मोनो। दा बेसोलाय नाया मानि थाखाय जादों बेखौ नोंथाङाब बुंनो हागोन नामा।
बेयो दानि आथिखालनि‌ जौगालु मुगाखौ नोजोर बोनानै ओ जुगजों लोगोसे जे खारफानो थाखाय माखासे समफोराबो थिनो।
औ औ नोंगौ।
ओरैनो बिफोर एसे ओ दिडिजिटेल बा गोनोखोआरि मुगाजों ओ बेखौ सरजाबफानानै बैसागुखौ दानि दिनावहाय बे बैसां बबेबा मोनसे माबाफ्राव ओ जयैनो खौ यै मिलायनानै बिदि
औ औ। औ नोंगौ औ दा ओ आथिखालाव समनिबो आंखाल जाहैबाय नालाय‌ बिनिखायनो साफ्रोमनि बो न'खर न'खर थांनानै जोङो रंजानो हाया आरो। बिनि थाखायनो आंनि मिथि नियाव खेबसेयैनो गामि बा ओनसोलनि लानानै जब बैसागोनि हाबाफारि लानाय खुंफुंनाय जायो दा बे मोनसे समनि गेजेराव बे जोबनाया जायो आरो दा गुबैयै बुंनो थायोब्ला जोङो समजों खारफानानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों नङा होमबा
औ औ
औ दानिया फैदो जोङो ओ मागो फोरबो दा मागोफोरनि सोमोनदै नोंथाङा मा बुंङो। सानो
मागो फोरमो फोरबोआबो ओ जोंनि बर'फोरनिनो मोनसे फोरबो ए जोङो। बे बोथोरावहाय जोंनि ए जायखौ फिथा सिथाव लारु बैफोर समावहाय खौसेयै बयनिबो न'खर न'खर जोङो बेखौ ओ रंजा खुसियै जोङो बेखौ जानाय जायो लोगो से ओ गोबां जायगाफोरावहाय बेखौ गोदोनिफ्राय नुबोदों। ओ जायगा लायै जायगा ओ लावखार ओं खाम जानाय बेफोरखौबो ओ नुनो मोनदों आरो।
औ नंगौ दा मागो फोरबोआ जाबाय जोंनि ओम बर'फोरनि बेबो मोनसे गिदिर फोरबो। दा बे फोरबोआ जोङो ओ आबाद मावनाय जोबनायनि उनाव बे फोरबोखौ फालियो नङा होमबा?
औ उम।
बे समाव जोंनि आबाद मावनाया जोबजोबो। बा जेखौ जों आंखाल बैस गो होननानैबो मिन्थिनो मोनो आरो। बे बैसागुखौ दा बे समाव जोङो गोदान माइ आबाद मोननाय जाया नङा होमबा?
औ औ।
औ बे फोरबोनि उनावसो जोङो गोदान जानाय लायनायखौ जुरिफिनो। दा बे समाव बेस समावबो बैसागोनि बायदियै जोंनि ओ ओनसोलनि मानसि मानसिफोरा जयैनो लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो बे खौ नोंथाङाबो बुंदोंमोन।
औ उम।
बे मागो फोरबोआबो जोङो सप्ता खनसे गाहाम थानायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा बेखौबो जोङो बर'नि गेजेराव फोथांनानै लाखिगोन आरो दा थान थिया जाहैबाय खाथि गासा फोरबो। दा खाथि गासा फोरबोखौ ओ जोङो गुबैयै आबादनि आबादखौ लानानैनो फालिनाय जायो नङा होमबा?
औ ओ।
बे फालिनायनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बुंनानै खोन्थादो दे नों।
जोङो ओ खाथि गासा फोरबोआबो जोंनि बरनिनो मोनसे ओ फोरबो जोङो बे सानखालि बयनिबो माइनि दुब्लियावहाय जोङो ओ जेवारि ओ बे जरासे। ओ बेखौ लानानै ओ जाय जे इसानावहाय जि दायो। बिनि जे ओ। गनथि। बेजों जोङो माइफोरखौ बिलिरनानै। जाहाथे माइ। फोरा ओ मोजाङैनो मोजां रुङा जासे एम्फौ जायाजासे मोजाङैनो मोजां जायो। बेफोरनि थाखाय। ए बे फोरबोखौबो। फालिनाय जायो आरो।
औ औ। ओ दा बे समाव ओ फोथाराव थांनानै माखासे ओ बाथि लगायनाय जायो आरो दा बे समाव ओरैनो मा मा मुवाखौ बाहायनाय जायो बे समाव?
ओरैनोथ ओ जोङो गोबां जायगायाव गोबाङै बाहायनाय जोङो नुनो मोनो। ओ सोरबाया नोङो। थाइगिरनि। खलथायावहाय बेखौ। थाव गुबै होनानै। ओ बाथिखौ लगायो। आरो गुबुन बे। जायगाफोरावहाय जेवारिखौनो ओ थाव। गुबै होनानै बाहायो।
ओ जों-जोंनि। औ औ नोंथां बुंलाय।
लोगोसे बे ओ जि दानायाव आं एसे आगोलाव बुंदोंमोन। ओ बेफोरखौ। लानानै बे नियमखौ फालिनाय जायो आरो बाहायनाय जायो।
औ औ नंगौ ओ गोबां जायगायावनो गुबुन गुबुन मुवा बेसाद बाहायनायखौ नुयो आरो। दा बेरै जोंनि जायगायाव बो ओरै थायगिर फिथाइनि बिखुंजों लोगोसे। ओ मैथ्रु फिथाइखौबो जों बानायनायखौ नुयो आरो। दा बे समाव जोङो। फाथि सिनानि देन्थाखौ लांनानै जोङो दुब्लि बारियाव। थोबथानानै बिनि गेजेरजों। बे बाथिखौ सावनाय जायो आरो ओ जोंनि गेजेरावबो। मोनसे फोथायनाय दंदि बेखौ बानायब्ला ओ जोंनि आबादा मोजां जायो आरोे ओ बे सावनाय बाथियावनो आबादाव थानाय माखासे एम्फौ-एनलाफोरा बारसननानै थैयो होननानै जों फोथायनाय मोनो आरो। नाथाय बे बाथ्राया बेसेबां सैथो बे खौबो जों नागिरनानै मोनो आरो। आरो दा बे मोनसे फोरबोखौनो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन फालिनायखौ नुयो आरो आङो। फंनैसो बुंनो सानदों। जेरै ओ गोबां जायगायाव माखासे लामाफोराव थालिर बिफां गायनानै बै समाव लामा याव साखि जलायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा बे फोरबोआ बेबायदि खालामनांगौ ना खालामा बे बिनि बागै नोंथाङा मा बुंनो सानो? जोंनि खायसे जायगाफोराव बे खालामनायखौ नुवालासिनो ओ फोथारावल' फोथाराव आरो न'खरनि बाथौ गुदियाव जोङो अर लगायनायखौ नुयो आरो दा गुबुन जायगायाव जोङो थालिर बिफां गायनानै बेखौ रंजा-बाजा खालामनायखौ नुयो आरो दा नोंथाङा अबे मोनसेखौ जों फालियोबा मोजां जागोन होननानै नोंथाङा सानो?
जोङो दुब्लिनि फोथारावहाय बेखौ जोङो फालियोबा साबसिन जायो बेखौनो आङो ओ साबसिन नुहुरो आरो
औ औ आङो जिहेथु बे फोरबोआ दुब्लिनि फोरबोसो नङा होमबा ओ जायनि थाखाय दायो जोङो दुब्लियाव फालिनायखौ आंबो साबसिन होननानै साननानै लायो आरो नाथाय दा आथिखालाव गोबां जागायावनो लामायाव जेरै जोंनि गोदान मुगानि गुबुन हारिनि खालि फुजा बे खालि फुजायाव जेरैबायदि थालिर बिफां गायनानै लामायाव बाथि सावो बेबायदिनो खायसे जायगायाव आङो खाथि गासा फोरबोआव फालिनायखौ नुनो मोनदों आरो बे जायगानि जायगाखौ आं मि थिनो मोनला अब्लाब बां माब्लाबा माब्लाबा समाव नुनो मोनो आरो दा नोंथांमोननि जायगायावबो बे बेबायदि हाबाफारिया गैया जानांगौ
जोंनियावहाय बेबायदि हाबाफारिया टटेलि जोंनावहाय नुनो मोना जोंनियाव ओ आबाद थिलियाव बे हाबाफारि बा बे फोरबो फालिनाय ओ फुजा होनायखौ ओ नुनो मोनगोन आरो
औ औ नंगौ दा जोंनि मोनथामबो फोरबोनि बागै रायलायनाया जोब्बाय। दानिया बेफोर फोरबो फालिनाया आथिखालाव माबायदि जागासिनो जेरै बैसागो फोरबो फालिनाय मागो फोर बो आरो कातिक आसा बेफोर फोरबोफोरा आथिखालाव खमायबोनो हमदों नामा नोंथाङा मा बुंनो सानो बेनि बागै?
ओरैनोथ' जोंनि बे फोरबो फालिनाया ओ दासिमबो सोलिबोगासिनो आरो जुगजों लोगोसे जुग ओ जुग सोलाय बियो मोजाङैनो मोजां ओ सोलिबोगासिनो बियो गाहाय फारसे बियो थाङाखै गोजौ फारसे बियो आवगायगासिनो दङ।
औ औ नंगौ।
औ।
औ दा जोङो बेबायदिनो गोदोनिफ्राय लानानै दासिम जोङो ओ मोजाङै खौसे जानानै बे फोरबोखौ फालिबोबाय थायोब्ला जोंनि बर'नि गेजेराव बे फोरबोखौनो हागोन नङा होमबा? ओ जाय बर' हारिया मोनसे गिदिर हारि होननानै जोङो गावसोरखौनो सिनायथि होनो होगोन।
औ।
औ दानिया नोंथां जोङो रायलायनायखौ दोनथ'नोसै नामा? औ गोलोन ओ गोजोननाय थाबाय नों थांसै
गोजोननाय थाबाय औ दे।
औ।